हेलौ नोंथां औ नोंथां औ खोनादोंना औ औ खोनादों दे नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
दङ नोंथां ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां दाथ फुंबिलि बोथोर ना?
निसिमबो गाहाम हामलायनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
बे फुंबिलि समाव ओ हरखाबै कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर
औ दंमोन नोंथां
अ नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आं सानदोंदि माने आं नोंथांजों रायलायनो गोनां बाथ्राया बेनो नोंथाङा दा गावनि जिउ आरो नखरखौ दालांनो थाखाय माबाफोर हाबा हुखाफोर मावगासिनो दं नामा बा साख्रिफोर मावगासिनो दं नामा होननानैसो नों नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आं
अह नोंथां सोंथिया बारा गाज्रिबो नङा नोंथां। ओ मावनायाथ ओरैनो मावनानै दंथयो नोंथां।
आदसा ओरैनो माबाफोर मारुन मावदों नामा नोंथां।
अ जोङो जोंनि जिउआव बा ओ जोंनि नखर बा गावखौ दैदेननो थाखाय जों मोनसे नङा मोनसे ओ जायजों जोङो एसे एनैबाबो रां आरजिनो हायो बेखौ
औ नोंगौ नोंथां।
दा जोंनावथ मावनायनि गोबां ओ राहा लामा दं अब्लाबो आं बिनि गेजेराव उम
औ नंगौ नामा नोंथां नोंथाङा होमबा सासे फोरोंगिरि ना नोंथां?
बिदिखौनो बुंजाबाय नोंथां सरखारि नङाब्लाबो जों ओ जोंनि इयुन जोलैखौ माब्रै मबे लामाजों दैदेनबा मोजां थांगोन ओ बेनि थाखाय आङो फोरोंगिरि माबाखौनो सायखदों आरो नोंथां हाबाखौनो औ नोंथां। ओ फोरोंगिरि होन्ना बुङोब्ला दा नोंथाङाथ मोन्थिखागौ जेनबा फोरोंगिरियानो ओ सासे गथनि बा सासे इयुन जोलैनि ओ बयनिख्रुइ देरसिन ओ मा होनो बेखौ बिहोमा होग्रा बिमा बिफानि उनाव बिमा बिफानि उनाव फोरोंगिरियानो सासे गथ थ नि इयुन जोलैखौ माबायदि सामलायलांनांगौ बेखौनो उम फोरोंगिरिया सासे गथखौ बेनो बिनि खर'आव हासार बा एबा दै लुना होनानै बे गथखौ इयुनाव सासे राफोद बा गोहोगोरा बा मेलेमजिबि सुबुं वानना मद फैयो नोंथां औ। बुंनो थाङोब्ला नोंथां दाथ स-सरखारि ओ साख्रि मोननोबो जोबोद गोब्राब ना नोंथां ओ बे ओमब्ला बो आंनि ओ जिउनि थांखिखौ आङो बा आं आंनि इयुन जोलैखौ आङो मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय आङो मोनसे ओ सरखारि नङै स्कुलाव फोरोंनानैबाबो आङो आंनि जिउनि थांखिखौ आङो ओ मावफुंनो नाजादों नोंथां। उम उम आरो बिनि ओ असिलाया आरो मोनसे दंबावो नोंथां जेनबा उफ्रा फोरोंनाय नोंथां। बेबोथ' मोनसे ओ फोरोंनायनिनो एकदमबारे एंगारहै लामा ना नोंथां औ मोनसे बाहागो नोंथां। जेनेबा जोङो ओरैनो थानाय समावथ मा खालामगोन मा मागोन जायो ना नोंथां ओ बे समाव नोङो गामिनि बा साखाथि फाखाथिनि ओ गथसा बा गथ आइजोफोरखौ आइजोथ नङा जेनबा गथसाफोरखौ ला लिंहरनानैबा खम बेसेनावनो बिथांमोनखौ ओ मोनसे बिसोरो जिखौ फरायसालियाव बुजिखनो हायाबा फरायसालिनि फोरोंगिरि बुजिनो हायाखै बेखौ मोजाङै मोजां बिनि बुजिनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नआवबो फोरोंनो हायो आरो नोंथां जायखो जों उफ्रा फोरोंनाय बुङो। उम नोंगौ नोंथां ओ फोरोंगिरियानो बयनिबो देरसिन गुरु खौ जों बयबो मानियो ओ जाय जोंखौ ओ जाय सासे गथखौ ओ जेनबा मोजां लामाजोंबो दैदेननो हायो बा गाज्रि लामाजोंबो दैदेननो हायो सासे फोरोंगिरिया जुदि बेनि आखल आखुआ मोजांब्ला बेनि फरायसाफ्राबो बा बिनि सोलोंसाफ्राबो ओ बासिखनो हायै सासे जोबोद मेलेमजिबि ओ मोनसे सासे फरायसा जायो ओ नाथाय जेब्ला ओ माखासे सोलों फरायसाफोरा गाज्रि रोखोमनि ओ फोरोंगिरि मोनो जेरै-फरायसालियाव जौ लोंनानै फैयो बा फरायसालियाव गथ'फोरनो ओ मोजां आखु दिन्थिया बे समाव गथ'फ्रा मा जायो ओ मोनांगौ रोखोमनि ओ सोलोंथाइ बा
औ नंगौ नामा नोंथां? नोंथाङा जि बुंदों नोंथाङा बे सरकारि नोंङै फरायसालियाव फोरोंनाय आरो उफ्रा फोरोंनाय औ बेनि गेजेरजों नोंथाङा रां खामायोना नोंथां बे राङा नोंथांनि जिउआव थांना थालांनाय बा संसार जालांनायाव थोजासे जायो नामा नोंथां बा नांगौ रोखोमै हेफाजाब होलाङो नामा?
नांगौ हेफाजाब होनायखौथ'मा बुंनो नोंथां बेथ' जेनबा गावबा गाव जिउ खुंनायनि ओ जिउखौ मारै दैदेनगोन बा नैबे ओ मानाव बा नैबे दानाव ओ मा रोखोमै नोङो नोंनि ओ आरजिनायखौ नोङो बां बाहायगोन बा इयुन समनि थाखाय बेसेबां बा दोनथुमगोन नोंनि बेंक एकाउन्टाव बियो गावबा गावनि सायावबो सोनारो आरो नोंथां। औ नङा। औ नोंथां ओ नोङो जुदि आङो दिनै एट बाहायगोन आङो बै दानाव आं एथ‌' बाहायगोन आं उननि थाखाय एथ' दोनथुमगोन होननानै मोनसे रां बुरजा खालामोना नोंथां ओ अब्ला मा जायो माने नोंनि ओ जिउआव फैनाय खैफोदफोर बा मिथिस'नो हायै खैफोदफोराव बै राङा नोंखौ हेफाजाब होयो आरो ओ नोंथाङानो मिथिखागौ। जेनेबा जों मानसिनि बा जिब जुनार जिबनि जिउआ ओ बबे समाव मा जायो बा बे बुहुमाव बबे समाव मा ओ ओब बांग्रि बारहुंखा बा सारन्थाइ गावनाय जायो जेबो मिनथिया। बे समाव बा ओ बोरैबाफोर खहा जाफ्लाङोब्ला बै ओ जों दोन्थुमबोनाय राङा जोंखौ ओ बे खैफोदनिफ्राय बारग'नाय हेफाजाब होयो आरो नोंथां। औ
फोर जानायफोर बायदिसिना बेमार आजारफोरावबो बैफोरबायदि दोनथुमनाय राङा जोबोर हेफ
ओम ओ बेनिखायनो जोङो जोंनि जिउआव ओ रां बावजाखौ खालामथारनांगौ नोंथां औ दाथ नोंथां नोंथाङा आंनिफ्राय मिथिबाय जानांगौ जेनबा आङो जिउखौ बा आं जिउआव आरजिनाय रांखौ आं माबोरैबायदि बाहायो थिग बिदिनो बाहायो जानांगौ ना नोंथां उम ओ आंबो नोंथांनियाव होमबा मोननैसो सोंथि सोंनोसै ना नोंथां ओ थिग नोंथाङा आंनाव सोंनाय बायदियैनो आंबो नोंथांनाव बिदिखौनो सोंसै जेनबा नोंथाङाबो नोंनि जिउखौ दैदेननाय बा नोंनि ओ नखरखौ दैदेननायाव माबाफोर मावोबा बा ओ माब्रै रांखौ आरजिनो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना औ दे होमबा नोंथां एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
ना हाबा मावगासिनो आंबो बेबायदिनो सासे सासे बारदार आरो ना माने दाउ दिन्थिग्रा बा दाउ नायदिंनायखौ दिन्थिग्रा सासे बाय मा गाइड हिसाबै आङो खामानि मावगासिनो आरो माने। जागोन नोंथां दाउ नायनाय माखौ बुङो जेनेबा दाउ नायनाया जाहैबाय बा बार्डिं खालामनाया जाहैबाय दाउफोरखौ बिसोरनि मिथिंगायारि थाग्रा जायगा बा थाग्रा खुलियाव थांनानै नायनायनि खामानि आरो ना बेयो मोनसे बयजोंबो मोजां मोन जानाय मोनसे मोजां मोननाय जायखौ मुलुगनि गासैबो सुबुं नि माने बांसे बैसोनि सुबुंफोरा बेखौ मोजां मोनो आरो नायनो बा खालामनो। ओमफ्राय दाउ नायनाया मा होनना बुङोब्ला, दाव नायनायनि ओंथिया जाबाय गुबुन गुबुन दाउनि हारिसाफोरखौ सिनायथिनाय आरो नायनाय। मानसिफ्रा दाउ बिरनायनि थाखै मा बाहायो होनदों दाउखौ नायनो थाखाय, जों दुरबिन बाहायो आरोना, दुरबिन बाहायबाय, दाउ नायनायाव गोनांथि जानाय मुवाफोरफोरखौ होनदों आङो दुरबिन जाबाय, खेमेरा थाबाय, आमफाय बु बिजाब थाबाय माने दाउ आ दाउनि थाखाय बिजाब थाखायोना गावबा गाव बिजाब बिदि थायो। औ औ ओमफ्राय बेनि थाखो जाङो सासे मोजां दैदेनगिरि बा जायखौ जोङो इंराजियाव फिल्ड गाइद होनना बुङो बिदि थायो आरो, ओमबाय जोंनो मा नांगोन स्पिकार नांगोन बा साउन्द बक्स, जायनि गेजेरजो जों दाउनि गाबनाय बायदिसिनाखौ गाबहोनानै दाउखौ लिंहरनो हायो आरो। ओमफाय बेजों लोगोसे मा दंबावो जोंहा हरनि समाव नायनो थाखाय जोङो टर्च लाइटनिबो गोनांथि जा यो नोंथां। औ ओमफाय बेबायदिनो जों दाउखौ मा मा जायगायाव मोननो हायो होनबा दाउआ गोबां जायगायाव थाग्रा रोखोम दं। जेरै उदलेण्ड उदलेण्ड माने हाग्रा एरिया बा गोजौ गोजौ बिफां बारियाव थानाय आरो ना। ओमबाय जोंनि मोनसे थागोन ग्रासलेण्ड बा गांसोबारि ओनसोला आरो दैबुबारि ओनसोलाव बिदिनो जोंनाव दाव नायनो थाखाय मोनथामसो मुंदांखा जायगाफोरनि मुंखां नोंथांनो खोन्थानि, औ बेफोर जायगाफोरनि मुङा जाबाय जोंहा मानास जाबाय जायखौ हायुङारि हाग्रा थिजायो माहारियारि हाग्रामा ओमफ्राय जोंना काजिरङा माहारियारि हाग्रामा थाबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दिपर बिल जायफोरो जोंनि
ओमफ्राय बिदिनो जोङो दाउ दाउफोरखौ माबोरै सिनायो होनबाथाय दाउखौ जोङो दाउनि दाथाय महर थायोना गावबागाव दाउआ फिसा आरो एसे गेदेर इनिख्रुइय बांसिन गेदेर बिदि थायो बेजों लोगोसे बे दाउखौ जोङो बिनि गाब बिनि आखुथायाइ बिनि गाबनाय बेनि थानाय जायगा बेफोरजों दाउ जोङो दाउखौ सिनायो आरो नोंथां ओमफ्राय फांसे बिफाङाव थानाय दाउखौ नायनो थाखाय जों माबायदि आदब बाहायो होनोब्ला जुदि फांसे बिफां फांसे बिफांनि गोजौ बाहागोखौ जोङो टुवेल्भ अक होनना बुङो इंराजियाव जायखौ जोङो जिनै बाजि होनगोन बरआव ओमफ्राय हरै जाय आगदा फारसेनिखौ जों मा बुंगोन थ्रि अ क्लक थाम बाजिबा थाम रिंगा आरो गाहायनिखौ सिक्स अ क्लक जायखौ दरिंगा होनना बुंगोन आरो गुबुन फारसेनि जोङो गु रिंगा होन्ना बुंगोन आगसिनिखौ बिदिनो जोङो बे फांसे बिफांखौ गंसे घरि हिसाबै नायनाय जायो आरो नोंथां औ बै समनि गारिया बिदि खारबाय थायो बिरखमायनाय जायो दाउ नायनाया मोनसे जोबोद मोजां हुदा आरो नोंथां जाय जोंखौ मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो लाखियो बेबायदिनो जोङो दाउखौ नायनो थाखाय जोंनि जायगायाव गोबां गुबुन गुबुन हादोर गुबुन गुबुन जायगानि दावबायारिफोरा फैयो आरो औ जों बिथांमोननो जोङो बे दाउनि माखासे सोमोन्दै दाउखौ फोरमायथिनाय दाउनि मुं दिन्थिनाय बेफोरजोंनो जों एसे एनै रां खामायो नोंथां जाय जों औ नं नखर सामलाय लांनायाव मदद खालामो ओ बेजों लोगोसे जोङो मोनथिनो हायोदि बा सोलोंना लानो हायो माखासे गोजान गोजान जायगानि आलासिफोर दावबायफैयोना बिसोरनिफ्राय जों माखासे गियानखौबो बिसोरनि जों आरजिना लानो हायो आरो जों बिसोरनो माखासे गियानखौ होनो हायो आरो बेजों लोगोसे दाउ नायनायजों लोगोसे जोङो हाग्रामानि माखासे जिब जुनारफोरखौबो नुफालाङो नोंथां
औ दङो आरो माखासे दंफां लाइफां आरो मुलि हा
हारिनि लाइफांफोर थायोना बेफोरखौबो मोनफालाांगोन नोंथां औ
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ बुजिबायना नोंथां औ नोंथां मोजाङैनो बुजिबाय अब्लाथ जोङो जोंनि जिउआव थांना थानोबा जोंनि नखरखौ सामलायनो बा गावखौ सामलायनो थाखाय जोङो जायखिजाया मोनसे राहा लामाखौ नागिरना लानांगौना नोंथां जायजों जोङो रांखौ एसेयानो आरजिदों बा बुरजायानो आरजिदों जों बे मोननाय आरजिनाय रांखौ जोङो जोंनि रांबाव हिसाबै बायनानै थाङोब्लानो जोङो जोंनि जिउखौ सुखु गोजोन दैदेननो हायो होननानै आं सानो होनदों
जों जिउआव थांना थानोब्ला बेफोरबायदि मोनसे नङा मोनसे राहाखौ दिहुनना लाखानांगोन नोंथां जेलासिम जोङो सरखारि साख्रि मोना अब्लासिम
आरो नंगौ नोंथां सरखारि साख्रिलयाल थांना थानायनि मोनसे गुबै राहा बे नङा उम जोङो गोबां बिबांनि
हाबाफोर मावनानै जोङो गावनि जिउखौ खुंलानो हायो आरो नोंथां अ आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो माखासे नोंथाङा जि गावनि रोंगौथिजों माखासे इयुन जोलै बा फरायसुला फराय बिथांमोनखौ गोसो होथाबना नांथाबनानै फोरोंदों आरो जोंनि हारियाव जौगानाय लाबोनो नागिरदों नोंथांनि बेफोर बिहोमाखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों नोंथां दे गोजोनथों गोजोन्थों नोंथां इयुनाव लोगो मोनब्लावबा नोंथांजों फिन खेबसेबाव बेबायदि सावरायबावनोसै आरो नोंथां दे अब्ला दोनथबाय
औ दे